औ खुलुमबाय औ नोंथाङा फ्रियैनो दं ना?
फ्रियैनो दं।
औ नोंथां नोंथांजों जों बर'फोरा फालिनाय फोरबो जेरै बैस बैसागो मागो। थि गासा बि बेफोरखौथ' बर'फ्रा फालियो नंगौ ना औ औ बेफोरनि गेजेरावनो नोंथ नोंथांमोननि ओनसोलाव फालिनाय मागो फोरबो बे फोरबोनि बागै नोंथ नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव फालिनाय फोरबोनि बागै खिन्थादो एसे बा सावरायलायसै। सानैजों
उम उम उम औ। बिदिनोथ' हारि हिसाबै बर' हारि हिसाबै ओ जोङो मागोखोबो फालियो बैसागोखोबो फालियो ओमफ्राय बै काति गासा बिहु काति बिहुखौबो जों फालियो काथि माग दा बेनिनो ओ नोंथाङा जिहेतु मागोनि सोमोन्दै जोंनि हालामनि बागै जे मोनथिनो लुबैदों ओ बेनि बागैनो आंबो एसे जे जोंनियाव जा फोरमायनाय जोंनियाव जा फालियो मागोखौ खौ माबोरैहाय फालियो बेखो आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों। ओ मागो हिसा हिसाबै जोंनियाव ओ जोङो बै जि खालि ओ जोङो सानसे सिगां आरो एक थारिकनि बे हराव जाय माने इयारा बे बिदाय लाहांहां हर जोबथा माने गोदान बोसोर फैगोननि बै जोबथा सिगां सानाव जोङो ओ औ जोङो हराव जों मा खालामो खाना जायो। बेकदम बालामसे न'स' दुब्लियाव न'स' लुयो माबा माबि बानायो एकदम भेलागुर बानायो जोङो। बानायनानै बिराद जोङो गामिनि सेंग्राफोर ज'यैनो माने दानबाय दानसिन दानसिन दाननानै इनाव थसे इनाव थसे गासैनावबो जों थसे थसे लाबोबाय गामियाव जेसेबां रायजोफोर दङो? गासिनोबो न'आव थसे थसे औवा लाबोनानै जोङो भेलागुर मोनसे बानायो नोंथांमोननि रावाव मा बुङो आं बेखौ मोनथिनाय नङा। जोंनियाव खिन्थु जोङो भेलागुर बुङो आरो ओमफाय बिदिनो जोंङो नारा बुदु दुब्लिनिफ्राय नारा बुथुमना लाना फैयो। ओमफ्राय बेखौ जोङो बानायो ओ बेनि ओमफ्राय बेनि सानसे सिगाङावनो मा खालामो जोंनि आनो आदै मादै आब' बिनानाव बि ओ बिथांमोना मा? होनो फिथा देयो फिथा गुन्दै ओ बेखो सोमना दोनो सानसे सिगाङावनो सानसे सिगाङावनो सोमना दोननानै बेखौ नोङो बे सोमनानै दोननानै गोबावयैनो सोमबाय बे सानसे सिगाङाव सोमबाय नालाय ओ बिनि अखानायै माख खालामबाय देबाय देनानै बेख बेखोनो जयै बै जिखालि खाना जायो सोरबा सोरबा बि खालिनो माने बायजोआव जिहेथु बैस मागो साना एसे थान्दा सान बेखोनो बायजोआव बयबो बेखोनो अरसाय खाथाव खावो आरो बे फिथाखो। बिनिफ्राय बिखि खाना जाग्राया खाना जाबाय थाबाय। ओमफ्राय जै सोरां खांबाय माने खाना साना जाबाय फिथा बानायग्राया फिथा बानायबाय बिदिनो हरसे थारला अखा थंब्लेददैै मा होनो बेनि अखानायै फुंआवनो सिखारनानै बयबो माने दुगैनो थाङो आरो दैमायाव। दुगैनो थाङोब्ला बेनिफ ओमफ्राय जोङो बै सोरहाबा जुदि थोरि दाननानै दोननाय सोरहाबा सिबिं बै माबा खालामना दोननाय नालाय सिबिं बै सख्लानिदि थारा बुं जे बुङोस जोङो बे थाराखौ दोनो नालाय बै खौ जोङो माने दुगैनो थांबाथाय बेखौ माने सिरि सिरि जोङो लानानै थाङो लाना थांनानै जि दुगैखांबाय दुगैखांनानै बेखौ मान गोजांनायजों जोङो अर सायो आरो अर सायनानै उखा मुखा गासिबो फैबाय फैनानै भेला गुर बेखौ जोङो खावनो थाखाय रेडि खालामो आरो माने खावो आरो बयबो ज'यैनो बिदि खालामो आरो दा जोंनियाव ओमफ्राय बेनिफ्राय फेलागुरखौ खावनानै जोङो खावखांनानै सायखांनानै बयबो सोरबा सोरबा बैनि हांगार खौनो माने मैगं थिलियाव होनो थाखाय सारनो थाखाय आखाय लाङो बेनिफ्राया बेनि खावखान्दा अरखौ सोरबा सोरबा नालेंखर दंफाङाव दोनहोयो बिदि खालामो आरो जों मागोआव दा नोंथांमोननियाव बोरैहाय खालामो नों थांमोननिफ्रायबो मिथिनो लुबैयो आङो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंसोरनि ओनसोलनि बाददिनो बेखौ पुस दाननि जोबथा खालार बे खालारनिफ्रायनो फालिनाय जायो बे खालाराव जों ओनसोलावबो बे भेलागुर बेखौ जोंनि ओनसोल जेरावबो सावो। बे बेलागुरखौ जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदिनो गेजेराव औवा होनानै बेयाव आरो औवा गोथां होयो आरो बेयाव जिगाब बा जिगाब फोरा नारा बे बेफोरबायदिनो बेफोरखौ होनानै गासो गासो जाब नानै जोंनि ओनसोलावबो बेखौ पुस दाननि जोबथार खालार बे खालार सावनाय जायो। आरो बेदिन खालिनो जोंनि ओनसोलावबो फिथा सौराय जानाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायो मानोना जोंनि ओनसोलाव मागो दाननि से खालार बे खालाराव जोंनि ओनसोलाव फिथा सौराय एवनो मोना बा सावनो मोना बेनि बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव सानसे आगोलावनो सावनानै लाग्रोनाय जायो। आरो बे फिथा सावनायखौ जोंनि ओनसोलावबो नोंसोरनि ओनसोलनि बायदिनो माइरंखौ सोमनानै अन गुन्दै बानायनानै बानायनाय जायो। माइरंखौथ' जोंनि ओनसोलाव मोननै रोखोमै सावो मोनसेया जाबाय माइब्रा मोनसेया माथा बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां सावो आरो।
जोंनियावबो। बिदिनो सावो ओ जोंनियाबो। जाय हिसाबै जों नायोब्ला ओ सिबिंथ' जोङो होखायो बै फिथाइाव जाय फिथाखौ जोङो हुरमा फिथाबो बुङो बेनिफ्राय एन्थाब फिथाबो जों सावो। ओमफ्राय जङो थावनि फि फिथा सावो दा जोङो हुरमा फिथा आरो एन्थाब फिथाइयाव जोङो सिबिं नङाबा माने जोङो फिथाखौ माने बानायनो हाया आरो बेनिफ्राय जोङो माइ ब्रानि बानायो। जोङो ओरैनो माइब्रानि बानायबा बै एन्थाब फिथा बे एन्थाब फिथा थावनि फिथा बियो माइब्रा माइब्रा माइरंजों बानायो आरो बेखौ। नङाबाथाय जुदि माइब्रा माइ नङाबा बै फिथाइआ माने गुगा लाङो आरो। बै थावनि फिथायाबो माइब्रा माइरं नङा बिराद गोरा जायो मान जों जानो हा हानो नागिरा दा मागोआव बिदि सावो। बेनिफ्राय जै आलासि बाय बाहागि। खुरमाफोर फैयोबा। बिदिनो जोङो बै मागोनि फिथा सौरायजोंनो आलासिफोरखौ माने सा सा फुदुंनानै बेजोंनो जाहो हरो बिदि खालामो आरो। आरो जोंनि ओनसोलाव माने मागो दमासि थि होनोब्लाथाय ओ रायजो हिसाबैनो गोबां माने सोरबा सोरबा अमा फिसिखानानै दोनो। सोरबा सोरबा ना फिसिखानानै दोनो। बैफोरखौनो जोङो मागोआव जायो आरो बेफोरखौ माने बुथारलायनानै। जयैनो। रानलायनानै खानाबो जाबाय मोन एसे बिदि खालामो आरो। जै बेनि अखानायै जोङो बयबो मागोनि जिथु मागो होनोब्ला मोनसे खेला धुला बेजों बांसिन सोमोन्दो थायो मागोआ। दायो हिसाबै बयबो जोंनि मानसिफोरा बयबो गथ' बोराइ बेन्थ' बयबो जयैनो गामि फारसे ओंखारलांनानै बयबो जयैनो माबा मोनसे फिसा खेला गेलेहैयो आरो। बिदि गेलयो। ओ बिदिनो आरो बिदिनो जों मागोखौ बारहोनाय जायो। बांसिनानो।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो फालियो। जोंनि ओनसोलावबो मागो औ से खालारनिफ्राय फालियो गुबै मागोखौ बेनो ओमफ्राय बे दिनखालि गिदिरखौ खुलुमनाय बा उन्दैखौ अननाय बे बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायो। हेल' आरो जोंनि ओनसोलाव बो नोंथांमोननि बायदिनो मागो दाननि आगोलाव सावरि-बादालि बा बेफोरबायदिनो खाना बा पार्टि बेफोरबायदि जादलायो आरो। आरो मागोनि जोंनि ओनसोलाव मागोआव गोबां आलासि फैनाय जायो नालाय। बेयावबो जोंनि ओनसोलाव गोबां जामुं जानाय जेरायना बे- दर बायदिसिना जामु जानायफोरखौ जालायनाय जायो जयैनो। आरोे लोगोसे बे मागोनि आगोलाव जा सौना लाखानाय फिथा बेखौ एक थारिखैथ' स जा सौनो मोना नालाय ओमफ्राय दुइ तारिखनि फ्राय सौफिनाय जायो। जोंनाव नै खालारनिफ्राय
दा नोंथांमोननियाव बिदि खालामो आरो ना ओमफ्राय औ औ जोंनियावबो बिदि खालामो, जोंनि आबै-आबौमोना जेनेबा जोंनि आइ-आफामोना आरो जोंनि आबै-आबौमोनखौ गोसोखांनानै गिबियावनो जों मान सिनो जानो थाखाय बानायनायनि फिथाइ फिथानि सिगां सिगां आगो आगोलनो माने बै आबै आबौमोननि थाखाय जोङो बुङो आरो गोथैसो बावनो थाखाय फिथा सावो होननानै बुङो जोङो। बै आबै आबौमोननो बे गोथैसो बावनो थाखाय माने गिबियावनो बै जों सरासनस्रा मानसिया जानायनि सिगाङावनो बिसोरनो आबै-आबौमोननो गोथारै जों माने फिथाखौ ओ संख्रि होआलासिनो आरामसे बिदिनो जोङो बानायग्रोयो आरो संख्रि जेबो होलाया जोङो। ओमफ्राय गिबि एकदम गोथारै बानायो बेनि ओमफ्राय बेखौ सावखांना दोननानैसो जों सरासनस्रा मानसिया जानो थाखाय बे फिथाखौ सावो आरो। बिनिफ्राय एक एक एथानि। बिगाव जोङो। आबै आबौनो बेखौ बावो माने गोथैसोखो।
औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो खालामो। नोंसोरनि ओनसोलाव जाबाय। दि बेफोरबायदि सावग्रोनानै दोनो बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो सावग्रोनानै दोननाय जायो।
औ।
आरो बेफोरबायदिनो गोबां हाबाफारि लानाय जायो जोंनि ओनसोलाव। जेरै मागो समाव। फुजा मेला। आरो लोगोसे मागो सम। समाव जोंनि ओनसोलाव बर'फोरनि बा। मोनसे फुजा बेखौ होनाय जायो आरो।
उम।
औ बे फुजायाव जोंनिया। जोंनि ओनसोलाव गोबां दिन्थिफुंनाय बा गोबां बादायलायनाय बा बेफोरबायदि हाबाफारि लानानै जोंनि ओनसोलाव। खुंनाय जायो। देवब्ला नों। नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ गोजोनबाय नोंथांमोननि सोमोन्दै आंबो मिथिनानै मोजां मोनबाय।
औ नोंथां दे।